ओं नों
औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
अ आ बेलासे समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोनाय जाबाय अ अ दा नोंथाङा जुदि दसे सम फ्रि दङब्ला एबा आंनो दसे सम होनो हायोब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि याव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो
साहाय हागोन आ आंबो दा सान्दै दा बे समाव फ्रि थ' दथ'यो।
औ औ अ औ अ बिदिब्ला जों जोङो जि जोंनि जानाय लोंनायनि मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो दे रायलाय जागोन
अ बिदिब्ला बे जानाय लोंनायनि सायाव आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिग्रोनोसै
दे बुंलांदो होमबा नोंथां।
औ जोंहा जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ' ओ जोङो रावबो जिब जिब जुनार एबा मानसि माहारिया जोङो जाया लोङालासिनो थानो हाया एबा जोङो जोंनि देहानि थाखाय ओ जानो गोनां जायो लोंनो गोनां जायो बेबायदिनो जोङो जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनायजों लोगोसे माने ओ जोङो संसाराव सोलिलांनो गोनां जायो। ओ दिनै जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना जोङो मुवा बेसाद फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोरखौ जायो बेनिनो बेनिनो जोङो ओंखामखौनो जोंनि गाहाय आदार होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दा जोङो जोंनि देहानि थाखाय जेब्लाबो जोङो गोग्गो आदार जानो नांगोन एबा गोगो दै लोंनो नांगोन बायदिसिना फिथाइ सामथाइ मुवा बेसादफोर खौ जोङो जानो नांगोन ओ नाथाय बै समाव जेब्लानोाखि ओ जोङो उखैहाबनाय मोनो एबा उखैनानै थायो एबा दै बायदिसिना गाङो अब्ला जोङो माने बै समाव जोङो बायदिसिना आदारखौ जोङो साना हवा लाबसिनो माने जानाया जों नि थाखाय गोरोन्थि नाथाय जोङो जायोब्ला माने बेफोरखौ नायजोबनानै एसे सानग्रोबनानैसो जोङो जानो गोनां जायो।
औ नंगौ।
ओ मा ओ मानो होनना बुङोब्ला ओ ओ बे बेखौनो बुंनांगोन जे दिनैनि समाव जोंनि जाग्रा आदारावबो बायदिसिना माने ओ जोङो जेरैहाय ओ बाजारनिफ्राय एबा हाथाइनिफ्राय जायखिजाया मैगं थाइगं बायनानै लाबोबाय फिथाइ सामथाय बायनानै लाबोयोब्ला आथिखालनि मैगं थाइगं एबा फिथाइ सामथाइफोराव जोङो माने आबादारि बिथांमोनखौ रासायनारि हासार एबा एम्फौनि मुलि एबा फिथाइ देरनायनि सि भिटामिन बायदिसिना जोङो बेफोरखौ होनानै माने आबादफोरखौ जोङो मावनाय बेखायनो ओ बैफोरो फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगंफोरखौ लाना फैनानै जोङो मोजां संनानै खावनानै एबा मोजां सुनानै जायोब्लासो जोङो हयथ' जोंनि देहाखौ गोग्गो मोन नो हागोन एबा जोङो माने फिथाइ सामथाइखौ मोजांयै मोनजागोन दा ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओंखामानो जोंनि गाहाय आदार दै जेरैहाय जोङो ओंखामखौ जोङो फुंनि समाव बोथिसे जायो सानजौफुनि समाव बोथिसे जायो आरो हरनि समाव जोङो बोथिसे जायो। बे ओंखामजों लोगोसे जोङो हायोब्ला ओ जोङो माने गोबां दिनैनि ओ माने हाथाय बाजाराव ओंखारनांगौ गोबां बायदिसिना मैगं थाइगं ओंखारनायखौ बायना जायालागासिनो हायोब्ला जोङो जोंनि माने नसुं सेरनि बारिख नायाव एबा दुब्लिबारिफोराव मोनसोनाय जायखि जाया जेरैहाय मानि मुनि फाद्रि लेवा बायदि माने धरम फुल बायदि बेबायदिनो खाबथिनाय मैगं मैगं थाइगंफोरखौ जुदि जोङो माने जायोब्ला जोंहा माने जोंनि देहानि खायसे बेराम आजार जेनैहाय उदैनि साननाय बायदिसिना बेमार आजार गेस्ट्रिक बायदिसिना बेफोरखौ माने ओ ओ बेफोरो खारो होननानै ओ जोंहा बुङो आरो बेखायनो जोङो बैफोर बाजारफोराव मोननाय जायखिजाया मैगं थाइगं एबा फिथाइ सामथायाइखौ लाना फैनानै जायालाबसिनो जों नों जुदि जोंनि बारि खनायावनो थानाय बेफोर मैगं थाइगंखौ जायोब्लाबो जोङो माने गोबां बेराम आजार बायदिनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो। जेरैहाय ओ जानायनि बेलायाव जोंहा गोबां फिथाइ सामथाइखौबो जों जेरैहाय जानो हायो जेरै रैहाय जोंनि न'खरावनो मोननाय जेरै बेहाय नारेंखल फिथाइ एबा नारेंखलनि दै बेफोरखौ जायोब्लाबो जोङो गोबां रोखोमनि भिटामिन मोननो हायो जाय नारेंखल थायाव जोंहा माने जेबो रोखोमनि बेबायदि मुलि एबा भिटामिन बायदिसिना होनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोन मोना बेखायनो नारेंखल फिथाइयाव जोंहा माने नांगौ बायदियै जोङो भिटामिनखौ मोननो हायो। बेबायदियैनो दैज्लांनि दिनाव दैज्लांनि दिनाव जोंहा बाबिमा बोदोरि दैज्लांनि दिनाव मोननाय जिखिनि फिथाइ सामथायाइ जेरैहाय आ जोंनि नखर मोननाय खान्थाल फिथाइ जोंनि नखरावनो मोननाय थाइजौ फिथाइ बायदिसिना फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जायो योब्लाबो माने मोजां जोङो माने देहाखौ गोग्गो मोननो हायो एबा बैफोरनिफ्राय हयथ जोंनि देहा सोलेराव जेबो बेराम आजार सोमजियैखौ जोङो मोनथिनो मोनो जेरैहाय बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव जोंहा गोबां आरो फिथाइफोर दङ जाय फिथाइखौ जोङो माने आ जानाय खौ नुनो मोनबांलिया जेरैहाय थायसुरि थायसुरि फिथाय बेफोरखौबो गोदोनि दिनाव गोबां मानसिफोरानो जायोमोन नाथाय आथिखालनि समाव बैफोर फिथाइखौ जानो थांलिया नाथाय बैफोर फिथाइखौ जायोब्लाबो जोङो माने जोंनि देहायाव नांगौमानि भिटामिनफोरखौ जोङो मोननो हायो लोगोसेनो खोरदै फिथाइ बेफोरखौबो जों जुदि जायोब्ला गोथाङैबो जानो हायो आरो बेफोरखौ जुदि जों मैगं संनानै जायोब्लाबो माने जोङो गोबां रोखोमनि भिटामिनफोरखौ मोननो हायो। दा दा जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा जों बेखौनो बुंनांगोन आरो दैनि बेलायाव जों बुंनो नांगोन माने दैखौ जोङो ओ मोननो थाङो होनना बुङो ब्ला जों मोननै रोखोमै मोननो थाङो जेरैहाय बरिंनिफ्राय दिहुननाय दै आरो लान्देननिफ्राय दिहुननाय दै नाथाय जोङो बुंनो हाया जे बरिंनिफ्राय दिहुननाय दैयानो गोग्गो जागोन एबा साफा जागोन होननानै जों बेखौ बुंनो हाया आरो लान्देननि फ्राय दिहुननाय दैयानो गोग्गो जागोन एबा साफा जागोन होन्ना जों जे बेखौबो बुंनो हाया बेनिखायनो जोङो लान्दोनिफ्राय दिहुननाय दैफोरखौबो जोङो लान्दोनिफ्राय दिहुनखांनानै आरोबाव खेबसे फिल्टार खालामनानै आ खेबसे नङा खेबनै नङा जों गोबांबार फिल्टार खालामनानै आरो जोंहा आथिखालनि समफोराव जोङो इलेक ट्रनिक फिल्टारफोरबो बायदिसिना मोननाय जायो बेफोरावबो जुदि फिल्टार खालामनानै लोङोब्लासो माने जोङो गोग्गो दैखौ मोनलोंनो हायो। नाथाय ओ नाथाय जे दैयाव जिखिनि बिजानुफोर एबा जिबख्रिफोर थायो बेखौ जों मेगनजों नुनो मोना बेखायनो दैया गोजोंब्लानो माने जों बेखौ गोग्गो दै एबा साफा दैै होनानै जोङो मालाबाबो साननो हाया बेखायनो जोङो जुदि बेबायदि फिल्टारफोराव दै खालामना लोङाब्लाबो जोङो दैखौ माने ग्लब ग्लब गोदौ जासे फुदुंनानै बेखौ गुसु खालाम नानै लोङोब्लाबो जोङो माने दैखौ गोग्गोयै मोनलोंनो हायो। दा आं बे समाव नोंथांनिसिमबो फंनैसो ओ ओ नोंथांनिसिमबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनायखौ आं लु गैदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै नोंथाङा नोंथांजों आंजों जि जानाय लोंनाय आयदाखौ लानानै सावरायदों बे बिथिङाव नोंथाङाबो जोंनि जानाय आदारनि सायाव जानाय आदारजों लोगोसे जोंनि लोंनाय दै बायदिसिना बेबायदिनो फिथाइ सामथाइनि सायाव नोंथाङाबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै जुदि आंनो फोरमायलाङोब्ला आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथां।
बेबायदिनो नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदो बेफोरबायदि बाथ्राया थारैनो सैथो मानो होनबा बेबायदिनो सोलिगासिनो दं जे जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ गासैबो माने जोंनि खाथियावनो दं नाथाय गोबाङानो सिनायनानैबो मोना जाय मोजां गोबाङानो रासायनारि हासारजों बानायनाय बा रासायनारि हासार होनानै फेदेरनाय बेबायदि मोजां होनानै बेफोरखौसो सिनायो माने बेफोरखौसो बायनानै जानो थांगासिनो जोंनि ओनसोलावनो बा गामि ओनसोलावनो गायनाय बा गामि ओनसोलावनो थानाय गासैबो फिथाइ सामथाइफोरानो मिथिंगायारिजों सो आ मिथिंगायारिजों थाफादेरनाय जेनेबा जेबो रासायनारि हासार गैयि जे बो जोंनि गामियारि हासार जेरै ओ मिथिंगायारि हासार जेरै मोसौ खि हासुदैफोरनिफ्राय सोमजिनाय बे फोरजोंनो फैनाय बा बेसोर बेफोरजोंनो देरनाय फिथाइ-साम थाय गोबां दं नाथाय बेफोरफोरखौ जों दा आथिखालाव गोबाङानो माने गनाय जाया आरो जानो नागिरा। गोबाङानो बेफोरबायदिखौ मोजां मोना गोबां माने गोदोनि गोबां सोलायबोनो हमलांदों आरो सोलायबोगासिनो दङ ओमफ्राय बेबायदिनो माने गोबाङानो जानो नागिरा नालाय ओमफफ्राय बेबायदिनो आलाय सिलाय जानानै थालाङो गोबाङानो नायसनलाबो आजिखालि
आथिखालाव माने गोबां टाउन नाव थानाय बा गोबाङानो साख्रि मावो बा गोबां रां खामायो बेफोरबायदि सुबुं फोरा माने बासुगाव थउनाव माने सोलायनो हमदों आरोना
नंगौ नंगौ
गामि ओनसोलनि मानसिफोराथ' आरो बेनोसै ओमफ्राय गोबाङानो माने नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन औ
औ खोनादों नोंथां आं नोंनि बुंनायखौ खोनागासिनो। औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां खोनागासिनो औ
जानाय लोंनाया बिदिनोसै आरो नोंथांना मानो होनबा गामि ओनसोल आरो खौ बुंनो थाङोबाथ' गोबां फाराग दं बेखौ बुंनो गोनांबाथ' जोबनोनो गैया थेवब्लाबो
नंगौ नंगौ।
माने गोबां ओ मिथिंगायारि हासारजोंबो सोलिया नाथाय दाथ' गोबां सोलायबोनो हमदों सोलायबोगासिनो दंजोबो आरो सोलायलांगोनबो जानो हानाय इयुनाव लासै थेवब्लाबो
जोंनि गामि ओनसोलाव जेरै मेसें बोथोराव गोजां बो थोराव गायनाय ओ निजि गावनो गायनाय जेनेबा लाइ-लाफा बे फोरबायदियाबो गोबाङानो माने रासायनारि हासारजोंसो फेदेरो फेदेरनो नागिरग्रा जादों आरो फेदेरगासि नोबो बेबायदिनो बाजारफोरावबो फानहैयो गोबाङानो जेनेबा सानसेयावनो फेदेरो सानसेयावनो फानो बेफोरबाय दि जालांनो हमदों गोबां सोलायलांनो हमदों आरो बेफोरबायदियाव बिजाउनखौ जों जों मानसिफोरा बेफोरबायदि माने गोबां फास्ट एडभान्स टेक्न'लजि ओंखारलांबायना आथिखालाव
नंगौ नंगौ
सब माने बेसादफोरखौनो बा सब खामानिखौनो एदबानस जानायखौसो लुबैग्रा जालांदों बेनि थाखायनो गोबां खहाबो जालांगासिनो जानाय लोंनायनि ओ जानाय लोंनायनि थाखाय बेफोरबायदि रासायनारि मुवाजों जानाय लोंनायनि थाखाय देहायाबो गोबां खहा जागासिनो
नंगौ नंगौ नंगौ नगौ। नंगौ थारैनो थारैनो नोंथाङा जिखिनि बुंबाय गासैबो सैथो दिनै नोंथाङा जेरैहाय माने बुजिनाय रावजों आंनो फोरमायनानै होलांबाय थारैनो नोंथांनि जिखिनि बिबुंथि जानानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा जिखिनि बुंनाय गासैबो सैथो नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आथिखालनि जुगाव जोंनि गोबां आबादारिफोरानो बायदिसिना मैगं थाइगं फिथाइ सामथायफोरखौ जोङो रासायनारि हासार होनानै जों बानायनाय नुनो मोन नंङा होनबा नोंथां दा बाथ्राया बेबो मोनसे जोङो गोदो गोदायनि जाय जि आबादथिलियाव माने आबादखौ मावबोबाय थादोंमोन बे आबादथिलियावनो दिनैसिमबो जों आबादखौ मावबोबाय थादों जाहोनाव बैफोर हानि हासार फोर माने गोबां खमायलांनायनि जाहोनावनो दिनै आबादारि बिथांमोना माने रासायनारि हासार बाहायनानैसो माने आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ
मानो होनना बुङोब्ला दिनै आबादारि बिथांमोना बे आबादखौ मावनानैनो माने नखर संसार दैदेनगासिनो दङ गावसोरनि नखरनि नांनाय मानि गाननाय जोमनाय गथ गथायफोरखौ फरायहोनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना माने खरसाफोरखौ माने बे आबादनि जोहैनो माने ओ थिखांगासिनो दंङ एबा आबाद मावनानैनो बिथांमोना नखर संसारखौ दैदेनगासिनो दङ बेखायनो बिथांमोना दिनैनि आबाद खौ जुदि हासार होआब्ला आरो दिनैनि दिनावथ जोङो माने गोबोर हासारजों एबा बोरमा हासारजों जिब जुनारनि हासार हासारफोर बानायनानै जों आबादखौ मावनो थांनो मोनलिया मानो होनना बुङोब्ला जोंनि नखराव माने दिनैनि दिनाव जिब जुनार मोसौ बायदिसिना बोरमाफोरानो गोबांखिनि गैलिया दिनैनि दिनाव जों माने मोसौजोंबो गोबांखिनि खमायलांनो हमबाय औ औ औ बेनि बे ओंखायनो माने बिथांमोना आबादारि बिथांमोनाबो रासायनारि हासारखौनो माने होनानै आबादखौ मावनो गोनां जायो आरो नङा होमबा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि आबादारिफोरा ओ बेबायदि आबादारिफोर दङ नामा जाय जाय बिथांमोना दिनैसिमहालाग मैगं थाइगं बायदिसिना फिथाइ सामथायफोरनि आबादफोरखौ मावबाय थायो
औ मावो जोंनियावबो मावनाय दं गोबां मावनाय दं नाथाय गासैबो माने गोदोनि बायदि नंला गासैबो सोलायजोबनो हमबाय गासै सोरबा रासायनारि हासारजोंसो आबाद मावनो आखायाव ला नङाब्ला माने नांगौ बायदि फिथाइ मोननो थांला मानो होनबा हासारा खमायलां बाय गासैबो मिथिंगायारि हासारजोंसो मानो होनबा गासैबो मा होनो माइ हमना ला माइनिफ्राय बुङोबाबो माइनि माइ लियाबबो आथिखालाव मेडिसिन जों जालांनाय मुलि हानायजों जालांबाय बेनि थाखायनो बेखौ ओ मोजां मुलाम्फा मोननो थाखाय गोबोर हासार बा जोंनि मिथिं मिथिंगायारि हासारा जेबो माबाया